खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां
उम नोंथाङा फ्रि दंबो जोंनि बरनि बैसागुनि बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां जोङो बैसागुखौ फालियो जोङो बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं
औ नोंथां
जोङो गाजा गोमजा ओंखारनानै बयबो बोराइ गथ'
औ गोजथ
ओफ्राय ओंखारनानै जोङो फालियो जमा जमायो
औ
गोदोनिफ्रायनो ओ खुगा मेथाइजों खननानै जोङो मोसा न'खर न'खर मागिनानै जमा जमा ओंखारलायनानै खाजि जालायलायनाय बेफोरखौ जों नुबोनो मोनदों दासिमबो सोलिगासिनो दं आरोना बे
औ नोंथां
दासिमबो दोङो
न
गामि गाम गामि गामियाव जोङो मागिलायो
ओं
ओंखारनानै बोराय बुरि गथाय ओंखारनानै दासिमबो
खुगाजों रंजायो नोंथां फोर बुंनो सानगोन नामा बेनि
मा होनदों नोंथांखौ होनफिननो हागोन ना
नोंथाङा बेनि बागै बुंफिननो हागोन ना
औ बेनो थांनांगौ नों बुंनायाबो सैथोआनो जोंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो माने बैसागुआथ' जोंनि बर'नि मेन बैसागु ना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायबोबाय थानाय बैसागु समाव जोंनि बर' हारि जोंनि ट्रेडिसनेल होन दख'ना हिन्जावफोरा दख'ना गानो गोमोनि ब्लाउज गोजा गानो
औ।
फाथा गोजा लायो बिदिनो देलायनानै खर'आव खब' बिबार लायो आरो गंगना लानानै माने ओंखारो आरो माने बैसागु फोरबोखो फा बेफोरबायदि गाननानै बर' हारि गावनि स दखनाखौ गान बल ओंख हौवाफोराबो गामसा गानो आर'नाइ गस्ला गानो दखना आर'नाइ गस्ला गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बयबो माने लैहोर लैहोर जमा जमा ओंखारनानै बैसागुखौ फालियो आरो बैसागुनि बैसागु आ गुनि गिबि सानाव जेला से थारिखखौ मान मोसौ थुखैयो बहाय से थारि से थारिखनिफ्रायथ' जोङो बैसागु जायो नङा होनबा गोदोनि दिनावथ' बैसागुखौ माने मास मोनसे दानसे माने जायोमोन दानि दिनाव दान दान मोनसेथ' नंला सानथामफोरल' फालिनाय नुनो मोनसै आरो। बिदिनो बैसागु समाव जोङो गिबि दानाव से से खालाराव बयबो मन्दिराव थांनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमो बा आर'ज गाबो बेनि उनावहाय उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ बोर होनायखौ खुलुमलायनायखौ माने नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
बेनि उनावहाय जों बयबो
अ
मोसायो रंजायो न' न' मागियो
औ नोंथां।
नोंथाङा आरो बेनि बेनि बागै आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा
अ अ बैसागुआव जोङो सब बोराय बुरै औ खोनादोंनाा हेल' औ औ खोनादों हेल' हेल'।
दे होनोमबालाय नोंथां
औ नोंथां।
बैसागुआव गेदेर गेदेर गोलावखौ जोङो सनमान लायो। ओमफाय जोङो उन्दैफोरखौ बोर
बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो उम
ओमफाय जोङो बै
आरो जों बैसागु मोसानायाव माखासे दामजुफोर लानानैबो मोसायो नङा होमबा नोंथां बे दामजुफोरखौ नों बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नंगौ। जोङो बैसागुआव दल ओमफाय सिफुं से ओमफ्राय जाबखिं बिफोर बायदि बायदिखौ लानानै जोङो बैसागुआव ओ बैसागुआव लानानै ओंखारो रंजायो आरो नोंथां। इफोरजोंनो जोङो बेफोरखौ दानानै जोङो खुगा मे खननानै रंजायो।
ओमफाय
गुबै
सबबो बिदिनो रंजायो आरो। ओमफाय
औ। ओ।
औ।
बुंलांलाय नोंथां दे।
औ खोनादोंना?
आरो जोङो गोखा गोखैबो जायो नङा होमबा बैसागु बोथोराव जोङो
ओं ओं बैसागु बोथोराव जोङो एकस' एकथा
मैगं नायगिरनानै जों जायो नङा होमबा नोंथां?
थां
नोंथाङा बेनि बागैबो एसे बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओं
थांनानै जानांगौ। फ्राय बेखौ आ ओ बिफोरखौ ओ बुखौ एकस' एकता मेगं खांनानै जायो जोंना बेमार आजार जानायाबो खारो होननानै खोनानो मोनदों नोंथां। आमफ्राय
हाजोआवबो थांनानै मैगंफोर खौ लानान फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आरो जोङो बैसागुआव बैसागुआव बैसागुनि एक थारिखआव जों थुखैयो।
माने बे मैगंफोरखौ जायोबा जोंहा माने गोदोनिफ्राय बुंबोनाय जे बेमार आजारा खारो होननानै नंआ होनबा नोंथां।
ओं ओं ओं खोनादोंमोन खोनादोंमोन खोनादों
औ
औ।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ।
औ औ बुंलाय दे होनलाय नोंथां।
जों बैसागुआव नुनानै गासिबो ओ जमा जनानै रंजायो। आरो। बैसागोआव जोङो न'खराव फारति जालाय लायो जायो। आरो
औ नंगौ नोंथां। आरो।
मांगिनानै मोननाय फैसा आरो जमा जमा ओंखारनानै मांगियो रंजायो आरो थाखा फैसाखौ
खाना जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो सोलिबोगासिनो दं आरो गोदोनिफ्रायनो।
बिदिबा नोंथां जोंनाबो जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा।
औ दे औ औ।